ओ हेलौ
औ गोजोन फुंबिल नोंथां।
औ
हेलौ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
हेलौ
गोजोन फुंबिलि नोंथां औ खोनादों ना नोंथां? खोनादोंनो नोंथाङा हेलौ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां बुं।
खौ
औ खोनादों।
हेलौ।
हेल' औ खोनादों नोंथां बुं।
अ खोनादोंना?
औ
औ औ औ दासो खोनाफैदों आं नै। अ दासो खोनाब जों आबादनि सोमोन्दै रायज्लनो नामा?
औ ओ
हेलौ आबादनि सोमोन्दै आबादनि सोमोन्दै आबाद बेसिम देलाय आरो मा औ औ आबादनि जेनबा जों ओम ओम जोंनियाव जेनेबोला बास ओं मइेनलि आबाद हिसाबै जोंनि बिथिं माइ गाय होनाय जायो आरो गोरान आबाद हिसाबै थास' फान लु मैगं थाइगं
औ
अ आरो साहा आबाद जायगा जायगा दंङ थांना थानायनि राहा हिसाबै जोंनि मेनलि जोंनि बे ट्राइबेल माबाया फिफ्टिनि सायावसो नाना फाइभ पारसेन्टआ टेन पारसेन्टसोआल' फाख्रि बाख्रियाव माबा मोनसे बारानि हाबाथाय ओ बेफोरखौ फाननानैनो जोंनि न'खर खुंनाय जिउ खुंनाय राहाया बेदोंनो जों सोलिनो हायो माइबाबो जोंनि निथिं गोबां रोखोमनि दायो नुनो मोनो जेरै स्वर्नमासुरि आरो बै ओ रन्जित आरो मेसेंनि बर' माइ,
औ।
आरो बिनि अनगायैबो एसे बेसेन गोसा हिसाबै माबाफोरफोरखो गायनाय ओ मा होनो रन्जित माइब्रा ओमफ्राय जोसा बेफोर माइफोरखौ गायनाय जायो आरो जोंनि बिथिं बेफोरजोंनो कि जोंङो ओ हाथाय बाजार खालामनो थाखाय फान बेब'या हिसाबै थांना थानाय बबे हिसाब बेबायदि नोंथांनि मा मा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव दायो दैज्लां बोथ बोथोराव जोंङो माइ आबादखौ बांसिन मावो। ओरैनो बर' फोर बुंनो थांङोब्ला मोननै बोथोराव जोंङो आबादखौ मावनाय जायो। जेरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर नंङा हबा नोंथां थिग बिदिनो दायो जोंनि ओनसोलावहाय जोंङो दा माइ आबादखौ जोंङो बांसिन मावनायखौ जों नुयो जोंनि बे दैज्लां बोथोराव आरो बेनि अनगायैबो जोंङो ओंख्रि जानाय होननानै बुंङोब्ला जों दिनै ओ ओ मा बिदि खुमब्रा बिदिनो लेस्रा पथल जिंखा भल बेफोरखौ जोंङो गायनाय बि आरो बर'फोरा गावबो जानोबो थाखायबो आरो फाननोबो थाखायबो बेफोरखौ जोंङो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। आथिखालाव जों दा माइखौनो जोंनि फोथाराव गोबांखौनो माइ दिनै दुब्लिया आबुं जानानै दं माइजों आरो जोंनि ओनसोलावबो नों नोंथांङा बुंलांनाय बायसा माइ आबादखौ जोंङो ओ रन्जित, बाहादुर जोसा, माइब्रा, आइजं, बिदिनो स'नालि आरो बिदिनो गोबां बेबा गोबां मुंनि दिनै माइ माइनि मुं दं नङा थां दिनै जोंङो मुंखजोबनो हाया आरो जोंङो गासै माइखौबो जोंङो गायजा नों हबाबो हाया नंङा होमबा नोंथां नों एसेल' हायाव गासै माइखौबो नोंङो गायजोबनो हाया जोंनि ओनसोलाव बांसिन बाहादुर, रनजित जोसा, माइब्रा बेखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो जोंङो
औ।
बाहादुर माइखौ गायोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां जायो आरो थां मानोना फसल मोनो आरो बेनि थाखाय मानोना बाहादुर हाया दै गोनां दै गैयैयावबो बियो जायो आरो। बांद्राय बेनो दैबो थाबाय थानांङा फुलं हाबो नांलायलाया बेनो गोबां माइ जायो आरो। नों खायफा आबादखौथ' जोंङो माइ जायाना खायफा माइआ गायबाबो जाया जेनेबा खायसे हायाव मिलाया जेनेबा बाहादुराबा जि जेखि जाया हायावनो मिलायो आरो बियो। बेखौ जों बांसिन मावनायखौ जों आथिखालाव नुयो आरो जोंथ' बर'फोरा फिथा जायो बे बेखायनो जों जोसा माइब्रा बेफोरखौ जोङो बांसिन गायो आरो आरो लोगोसे जोङो आथिखालावथ' फैबाय ब्लेक राइस जायखौ गोसोम माइ होननानै बुंङो होबा बेफोरखौबो जों बर' फा गायो आरो फिथा जायो आरो मार्केट लेभेलाव बेफोरो दां दामा ब एसे बारासिन आरो गुबुन माइरंनिफ्राय। आरो औ जेरै गुजि सेजौ गाहाम थाङो जेनेबा बिसनि केजियाव आरो थिख बिदिनो जों आरो बिनि अनगायै जोङो जानाय आदारखौबो जों गोबां मावो नोंथांमोननि साइदआवहाय ए मेसें बोथोराव मा आबादखौ बांसिन मावो नोंथां।
जोंनि बिथिंहाय मेसें बोथोराव बे आबाद हिसाबै बुंनो थाङोबोला मैगं थाइगंनि गेजेराव। माबाफोरखौ गायनाय जायो मुला आरो बिदिं बे मा होनो लाफा आरो बे
औ।
कबि कबिया गोबां रोखोमनि लायो जेरै बान्दा कबि फुल कबि उलकबि। बेफोरखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय माखासे आलुफोर। आलुफोर आबाद खालामो आलु एसे एसे गायो। आरो बेबायदिनो ओ बेसर आबादबो खालामो बेसर आबादा जोंनो मोन मोननै मैद्रु जानाय मैद्रु ओंख्रि आरो मोनसेया थावनि थाखाय।
औ।
थावनि थाखाय जों फोनाय जायो आरो बेसर आबाद। औ आरो खायफा खायफा बे फिलिंगियै आबाद बो मावनाय जायो फिलिंगि बेफोरो जेनेबा ओ रेफेन थाव माबा माबि बानायनो थाख थाखाय बे फिलंगिफोरखौ फोनाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव। ओमफ्राय बेनि अनगायै बेनि अनगायैबो गुब गुबुन रोखोमनि जों म जोबनो हाया अनेक रोखोमनि बेबायदिनो खिथि थायो आरो मेसेङावबो जेरै आर ओ बै जुखामफोरखौबो गिबियै मेसेङाव फोनाय जायो बिथिं। किसुमान जागायाव नैबे नभेम नभेम्बर दानसोआवनो। माइ हाखांनाय लोगो लोगो बे जुखामनि आबादखौ फोना होनाय जायो आरो। बेबायदिनो औ सोलाय सोल' बे खेथिया बोसोराव मोननै मसनखौबो जेनेबा खालि थाया आरो। मेसेंनिया मेसेंनि दैज्लांनिया दैज्लां माइ थाबाय। बा गुबुन गुबुन आबादबो थादेरबाय बेबायदि आरो।
औ नंगौ ओ नोंथां उम।
आरो आं मोनसे बुंनो दंबावो बै जिथु साहा आबाद बे साहा आबादा जोंनि बे ओनसोलाव बांसिन। फेमास होनना बुंजायो आरो बै जाय साहा आबाद बिसोरो मोजाङै थांना थानो हादों मोजाङै न'खर खुंनायनि राहा मोननो हादों आरो लोगोसे जायहा बे आबादाव खामानि मावना जायो लेबार मावो बिसोरबो मोजाङैनो सोलिनो हादों।
औ
जेनेबा आंखालाव गैयाखै आरो खामानि माबा गोजानाव नागिरनााङाखै जायगायावनो खामानि मोनदों। जायगायावनो बे बहाय सोलिनाय राहा मोननो हादों बेबायदि
नोंगौ नों नोंथां बुंनाया सैथो। आरो जोंनि ओनसोलावबो जोङो मेसें बोथोराव जोङो नोंथाङा बुंनायनि बायसा जुखाम आबाद बिदिनो जोङो खम मानसिया मेसिंनि माइ आबाद खौ गायो आरोना नोंथां बाखि जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बेसर फोयो बिदिनो सबायाइ फैयो थिग बिदिनो नोंथां ना बुंलांनाय बायसा आलु बिदिनो लाइ लाफा बेफोरखौबो जों गायनाय खौ नुयो बर'फ्रा मानोना जों बर'फ्रा खारै ओंखै मैद्रु ख्रै जायो नङा होमबा बिनि थाखाय जोङो लाइ लाफा आरो लोगोसे जायफोरा हाबु जादों बिथांमोना बुरजा फोनानै माने फालांगि लेभेलावबो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां? नों थाङा बुंलांनाय बायस जोंनि ओनसोलावबो जोङो माखाइ आबादखौ गोबां गायो आरो बेसर बेसर फैयो बेसरखौ नोंथाङा बुंलां बाय जे जेनेबा जानोबो थाखाय आरो नोङो थावनोबो थाखाय। बिदिनो नोङो फुनानैबो नोङो बेखौ जानोबो हायो गोरलै समाव आरो बेखौ थाव फेलिनानैबो नोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ
दायो बिदिखौ मालाव खामनायनि मावनायखौ जों गोबां नुयो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा बे साहा बागान साहा बागानाथ' जोंनि ओनसोल सोलावबो गोबां दङ जों ब बै भुटाननि आफाङावहाय थानाय बे ओनसोलााव फुरा भुटान बरदाराव थानाय गासैबो माने हायानो साफा
बेयाव गोबां साइ साप्लइ गायो जायनि थाखाय गोबां गायगिरि बिथांमोना दिनै रां खामायनो हादों। ओ लोगोसे बिथांमोना बेयाव खामानि मावग्रा जायखौ लेबार खामानि मावग्रा बिथांमोनाबो बे खामानि मावनानै मोनजादों। बायजोआव थांना खामानि मावनो गोनां जायाखै बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि
औ औ
खामानि आरो मानोना जों बेफोर रोखोम आबादाबो साहायाबो मोनसे आबादावनो गोलैयो नङा होमबा दिनै बुंनो थाङोब्ला जाय साहा दस बिगा गाहाम थायो बिथांमोनाथ' साख्रिखौनो नाङा माने ओरैनो सोलिलांखायो आरो बिथांमोना जुदि दस बिघा पास बिघा थाबाबो साख्रि नांलायला आरो बेनो बेयो ओरैनो न'खरखौ स नोहायो हानसि थ' क्ररबाबो थोआ नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोङो जों गिदिं गि दोङ जों खस्थ' खस्थ' खालामनानै जों आबादखौ मावनानै फसल मोनो बिदिनो संसार जालांनांगौ आरो। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो आबादनि खेथ्रआव बुङोब्ला बेखिनियानो नोंथां आरो गोबां आबादारिफोरा दिनै माने गोदान मेथदजों गायनानै दिनै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुदों। ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गोबां आबादखौ जोङो माने मा फालांगि लेभेलाव खम खालामनायखौ नुयो नोंथां मानोना गाव जानो आनथाल'सो बांसिन गायनाय जायो। आरो जोंनियाव बे ओंख्रिफोरखौ आरो औ माने बिजनेस टाइमाव माने बेखौ जोङो फालांगि लेभेलसिम लांनो रोङाखै माने जोंनि मानसिफोरा अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बे खालामदों दोनथनोसै नामा नोंथां
दे दे नोंथां दे ओं धैन्य'बाद थाबाय दे नोंथां दे गोजोन्थों दे द गोजोनथ'